हेलौ नोंथां।
औ हेलौ। हेलौ।
खोनादों दा नोंथां।
ओ ओ खोनादों।
नोंथाङा दायो माखा
ओ हेलौ
आं खोनादों।
दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ सानजौफुनि जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांफुनाया थ' थाखांबाय मोन।
अह नोंथाङा फ्रियाव दङ आंबो जाखांबाय नोंथां।
अ अ
नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव राय्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
रायलायजायो आयदाखौ बुंलाय।
अ जों मोब्लिबनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां मोब्लिबा जोंनि थाखाय माबायदि हेफाजाब होदों ओ सिगां माबायदिमोन दाबायदि दायो माबायदि जोंनो हेफाजाब होदों बेफोरनि सायावहायनो एसे सावरायनोसै नामा?
ओ नोंथाङा एसे बुंग्रोदो नामा बेनि सायाव।
औ जागोन दे। ओ मोब्लिब मोब्लिब होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बुंनांगोनदि मोब्लिबा जोंनि‌ थाखाय जोबोद माने हेफाजाब मदद होदों माने ओ जोङो मोब्लिबखौहाय
ओम हेल' मोजां खोनायासै नोंथांखौ।
अ थउर नाङाखै नोंथां
दे दायो खोनाबायमोन एसे हेलौ
ओं खोनादों नोंथां
ओं दायो खोनाबाय दे।
औ मोब्लिब मोब्लिब होनना बुङोबाथ' जोङो बुंनांगोनदि मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां एबा मदद जोङो गैयामोन आरोना आगोल गोदो गोदाय समावहाय जोङो सिगां समावहाय जोङो बिदिनो साथि बा लेम लेंथन बा बिदिनो ओ जोङो केरासिनफोरनि बाथिफोरजोंहाय जोङो थाबोदोंमोन गोदो गोदाय बेबायदिनो जोङो सिगां
औ
मोब्लिब गैयालासिनो जोङो संसार जाबोदोंमोन बिदिनो जोंनि सिगांनि आबै आबौ बिसोरो ओ मोब्लिब नि ओ जि जि मोब्लिब फैनाय बेखौहाय माने नुबोआखैमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बुंनांगोनदि मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद माने हेफाजाब होदों बा मदद होदों मोब्लिब गैयाब्लानो जोङो आजिखालि ओबिदिनो फरायनायानो होन बा बिदिनो मबाइल चार्ज होनाय लेपटप चार्ज होनाय अअबावबा माखासे इन्डास्ट्रिफोर सालायनाय बिदिनो फांखा‌ पेन सालायनाय गारि मथर बिदिनो ओ गारि मथरफोर बानायनाय बायदि बायदि बिदिनो ओ बिथिं आवहाय मोब्लिबा जोंनि थाखाय माने हेफाजाब होदों ओ
ओं
आथिखालाव मोब्लिब नङाब्लानो माने जोङो माने माखासे खामानिखौहाय मावनो हाया जोङो मोब्लिब गैयाब्ला जोङो इदिनो माखासे टिभि बा मबाइलफोरखौ जोङो इउस खालामनो हानाय नङा बेटारि चार्ज थायाबा जोङो इउस खालामनो हानाय नङा बेबायदिनो माखासे ओ जायगा फोरावहाय बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर ओ जाब्रबथायफोर जायोब्ला जोङो बेखौहाय ओ मबाइलनि दारै बा टिभि नि दारै जोङो मोनथिनो मोननाय जायो ओ बैफोर कारेन्ट थानायनि थाखाय जोङो बै बैफोरबायदि माखासे गिदिर गिदिर इदिनो जाब्रबथायफोर जायोब्ला जोङो निउ फ्राव मबाइलफ्राव ससियेल मिडियाफ्रावहाय ओ नुनो मोनो ओ बा‌ मोन थिनो मोनो ओ कारेन्टआ ओ जोंनि गंफ्रोमबो गामियावहाय आथि नुनो मोनबाय ओ न'खर न'खर बिदिनो ओ जोङो दै मथर सालायनायखौ ओ जोड़ो नुनो मोनबाय ओ बिदिनो माखासे इदिनो माइ सौग्रा मेसिनफोरखौहाय जोङो नुनो मोनबाय ओ बिनो फांखा सालायनायफोरखौ नुनो मोनबाय जोङो ओ माने बहुद कारेन्ट फैनानै जोङो बहुत इजियावहाय माने गोबां सहसावहाय ओ खामानिफोरखौहाय ओ जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना ओ गोदो आरो दा नायनानैबो ओ नायोब्ला जोङो नुनो मोनदोंजे आथिखालावहाय माने बहुत सेन्ज जाबोनायखौहाय सोलायबोनायखौहाय ओ नुनो मोनदों आरोना थां ओ जों कारेन्ट कारेन्ट आथ' माने आजिखालि बहुद माने गामि गामिथ' जों नुनो मोनबाय खायसे इदिनो भिट'रिया जायगाफोरावहाय इदिनो अबा अबेबा खना खनला गैया गैनाया ओ दासिमबो बेबायदि गोदोनि मुगा बायदिनो सोलियो ओ इदिनो ओ केरासिनजोंहाय बाथि सुखांनानै हो बिदिनो खामानि मावनाय बा बेबायदिनो ओ रायजो जाबोनाय खायसे ओरैनो खना खनला जायगायावहाय नुनो मोनो नाथाय ओ आथिखालाव माने फ्रायानो माने गामि गामिजों मोब्लिबखौहाय नुनो मोनबोबाय आरो ना नोंथां होमबा नोंथां नोंसिनिथिंहाय मा ओ बिदिनो कारेन्टनि बा बागै माबायदि सलियो माबायदि इदिनो मदद होफैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नंगौ नोंथां दा दासो नोङो बुंलांखाबाय जे ओ कारेन्टआ जोंखौ माबायदि मदद होदों कारेन्ट आथिखालावहाय कारेन्ट फैनायनि उनावहाय मानसिफोरा गोबां सहसावनो जिउ खुंगासिनो बेहाय गोदोथ' ओ दै दै बोखांनो थाखाय बेसेबां खस्थ'मोन दै बोखांनो थाखाय नोङो दैखर जावनाय दमखल बहायनाय बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायोमोन दा आथिखालावहाय मथर बिदिनो मेचिन दै बोखांग्रा लाबोबाय बेनि दारै दा सहसावनो दै बोखांनाय दै बाहायनाय‌ बेफोरो जायो। दा बेबायदिनो आरो ओ जेनेबा ओ गोदो उवाल-गाहेन बिदिनो बाहायनाय नाय माइ सौनाय जेनेबा मा होनगोन अन देनाय मानाय जायोमोन दा बेफोर नि बेफोरनि थाखाय बे मेसिन ग्राइन्डार मेचिन माबा माबि बिदिनो फैबाय।
औ
बिनि दारैबो सहस जाहैबाय।
औ
बेनिफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला कारेन्टआ जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआवहाय गोबां माने मदद होदों आरोना।
औ
दा जोङो गिदिर-गिदिर बिदिनो फरायनायनि बेलायाव बुङोब्लाबो जोंना दा जेनेबा बायदिसिना दिहुननो थाखाय जेर'क्स मेसिन कम्पिउ टार बायदिसिना सालायनाय बेफोरोथ जेनेबा कारेन्टनि गोनांथि जाथारो ना
औ औ नंगौ
दा माखासे गिदिर-गिदिर खामानिफोरा बेफोरनि दारैनो जायो। ओमफ्राय आरो बिदिनो बायदिसिना हस्पिटालफोरावबो गोबां इलेक्ट्रिकनि बुस्थु बाहायनाय जायो इस गामनाय जायो बेफोरो बेफोरबोथ' कारेन्टनि दारैनो जायो।
औ
दा मानसिनि जिउआवहाय कारेन्टाबो माखासे गोबां बिथिङाव माने सोलायनाय लाबोदों आरो ना।
औ औ नोंगौ नोंथां
बेनिफ्राय दा जोंहा गरम बोथोराव बिदिनो फांखा सालायनाय एसि सालायनाय
औ
एफोरबोथ' कारेन्टनि दारैनो जेनेबा जायो। दा बेबायदिनो कारेन्टनि बागै आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा‌?
औ औ होमबा नोंथां आं बेखौ एसे फोरमायनो कारेन्टखौहाय जोङो बिदिनो दैखौहाय जोङो माखासे बान्दो थेनानै बा गिदि- गिदिर देम थेनानै बेबायदिनो कारेन्टखौहाय दिहुननाय जायो आरोना। बिदिनो जोंनि भारतावनो होन बा गुबुन हादोरावनो होन बेबायदिनो माखासे ओ गिदिर गिदिर ओ इदिनो बान्दो थेनानै बे बिदिनो कारेन्टखौहाय दैनि दाहै माने जोङो मोब ब्लिब सोमजिहोनायखौहाय जोङो ओ खोनाबोदों बा लेखा फरायावहाय फरायनायावहाय जोङो मोनबोदोंहाय दैनि दारैहाय जोङो कारेन्टखौहाय ओ दुहुननाय बेबायदिनो जोङो कारेन्टखौहाय जोङो दैनि दारैनो जोङो कारेन्टखौहाय मोनबोदों बेबायदिनो कारेन्टआ जोंनि ओ जिउ खुंनायावहाय बहुद हेफाजाब होबोदों होननानै आङो सानो आरोना ओ नोंथां खोनादों
ओं खोनादों
अ' बाद नोंसिनिथिंबो होमबा कारेन्टआ बिदिनो जोंनि बायदिं जि सोलियो बेबायदिनो सोलियो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनियावबो जेनेबा कारेन्टनि फैनाया एसां गोबाव जायाखै जोंनिथिंजाय अब्लाबो ओ कारेन्ट फैनायनिफ्राय गोबां सहसावनो माखासे खामानिफोरा जाबोदों
औ औ नंगौ नोंथां इदिनो बहुद सहसावहाय माने जाबोनायखौहाय नुबोदों आरोना जोंनि समावबो एसेबां ओ गोबाव सम जायाखै फैनायालाय बिदिनो जिबा बोसोरसो जाबाय खोमादां जोंथिंबो इदिनो कारेन्ट फैनायाहाय सिगाङो माने उन्दै समावल' जोङो ओ कारेन्टखौहाय नुवाखैमोन बेनि उनावहाय जोङो एसे देरबोदों अब्ला बे समनिफ्राय जों कारेन्टखौहाय मोनबोदों आरो ना अब्लाना बे समनिफ्रायनो जोङो बिदिनो साथिजों लेखा फरायनाय बा बिदिनो लेमजों लेखा फरायनायफोरखौहाय ओ ओ फरायनायखौहाय जोङो ओ दोनबोनो गोनां जादों कारेन्ट फैनायनिफाय बिबायदिनो फरायनायावनो होन बा गुबुन खामानियावनो होन कारेन्टआ जोबोद माने हेफाजाब होदों आरो ना। आजिखालिथ' ओ जोंङो कारेन्ट नङाबानो जों लेखा फरायनायखौहाय माने इजि नुफेरासै आरो ना बाथिजों लेखा फरायनायखौहाय
औ आथिखालाव माने ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायबो जोङो गेसनि अनगायैबो जों इन्डाक्सनफोरखौबो बाहायनो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां जिहेथु कारेन्टजों सालायजायो
औ औ नंगौ नंगौ।
कारेन्टआव संनाय खावनाय दै आरि फुदुंनाय बेफोरखौथ' जोङो कारेन्टनि गेजेरजों बानायनो हायो। मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ गुबुन मोनसे टपिकसआवहाय नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय।
ओ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो कारेन्टनि बागै खोनानो मोननानै
अ नों नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।